हेल' हेल'
हेल'
हेलौ
हेल' आसोल
हेल' ब्र' हेलौ
हेलौ
हालौ
मा खालामदों?
नै ओरैनो दङ। हेल्ल' खनोनायाखै नामा?
ए खोनादों।
मा खालामबाय दं?
नै ओरैनो जिरायनानै दङ आङो। नोंहालाय?
जाथवाखै?
जाथआखै नै।
जाथवाखै ओंखाम जायाखै नामा? हेलौ
औहो जायाखै।
औ खोनायाखै नामा?
औ औ खोनादों।
आ
खोनादों औ खोनादों।
खबर सबर?
खबर सबर मोजाङानो मोजाङै दं औ
ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
ओहो जायाखै ओहो जायाखै ओहो
ओरैनो माथो ओंख्रि संखो?
थास आथिं दाउ बयलार
उम गोथावानो। ओमफ्राय खब सबर बौरै दं?
खबर सबर मोजाङैनो दङ। मोजाङैनो दङ खबर सबर खबर सबर मोजाङैनो दङ औ
ओरैनो जेराव थांलाबायथवाखै नामा दा? दा दान्दि
ओ ओहो जेरावबो थांथवाखै एसे बेरायहैनो सानदोंमोन साननायालाय आंनाव खोनाफैदों नै हेलौ खोनादों ना हेलौ खोनादों आंनाव खोनागासि आंनाव
हेल'
हेल' खोनाबाय हेल' हेल' आंनाव खोनागासिनो नै आंनाव खोनादों नोंनाव खोनायाखै दा
नोंनिखौ आङो खोनाफैयाखै ओमफ्राय
ए उम खोनासिनो औ नोंनिखौ
एसे आं बांद्राय खोनाफैयाखै नोंनिखौ
ओम माने नेटा एसे प्रब्लेम
औ एसे प्रब्लेम जादों औ ओमफाय जेरावबो बेराय हैथ'थाराखै नामा?
ओहो गैया बेरायनायनि जेबो सानथ'वाखै बेरायहैनो जेबो गोसोखांथ'वाखै दाबो ओमफ्राय नोंसोरलाय?
जोंबो बेराथ'याखै माने आं थांनोसो नायागिरदों आरो ना लोगोफोरजों इसि बेरायहैला बायनो नागिरदों। खाथियाव नङाबाबो एसे गोजानाव बेरायहैनोसै
औ औ
आरो हालखा मोनो ने एसे बेरानांगौलाय सम सम।
औ औ एसे बेरायला बायनांगौबो।
ओ सम मोनोबा थां सम मोनोबा सम मोनोबा थांफा जायो औ ज'नो।
औ आरामनो साथो लोगो लानानै ना बेरायनोसै फैनोसै।
औ औ जायो
ओरै हाबबोनोसै एसे गार्देनफ्रावबो आराम बेरना फैसै ने
औ जायो
माथो खालामनो दासान्दिलाय ओरैनो औ बरिं जायोना नआव थाबाय थाबाबो ना मा होनो
औ औ औ नंगौ
गोजौ
ओरैनो बेरायनाय नामैनो चावमिन मम गोथाव गोथाव जानानै फैनोसै नै आंनाव खोनायासैलायलै आंनाव खोनायासैलाय एबाराव
खोनायासै नेटाबो एसे प्रब्लेमलै मोजां खोनायाखै ने आंनियानो नाङाखोमा बद्राय टावारा नेटआ खोनायाखै मोजाङै
खोनायाखै मोजां खोनाबाय ने न अ अ न' फ्राव गासिबो थिगैनो दंजोबो ने
दङ गासिबो थिगैनो दं
बिदा फंबायफ्रा
मोजाङैनो दङ गासिबो नखराव ओमफ्राय नोंसोनियालाय औ
दंसो दासान्दि
ओ ओं
जायखिजाया मालाबा बेरायहैसै ने
औ मालाबा
ओरै ओरै कक्राझार माने एसे उनाव गुवाहाटिफ्राव थांलाबायनिसै ने
औ औ
कच थांनानै ओरै बारलांसै एसे शिलंफ्राव
औ औ
सिरापुनज फोराव बेरायना फैसै थान्दा थान्दानो
औ ओं
सिलंनि एसे जाना फैनोसैलायना ओंखाम ओंख्रि हटेलाव रेस्टुरेन्टफ्राव एसे औ आलादा जायोना जोंनिसिं जानाय हरैनि जानाय आलदानो
औ औ ओरैनि दस्रा जायगा दस्रा जायगानिखौबो एसे जानांगौना दस्रा जायगानि बारहावाखौबो एसे थे जानांगौ ओमफ्राय ओरैनो सोर सोर दं दालाय? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ आया बोरै जाखो
हेलौ ब्र'
हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनायाखै?
नेटआ आं बाराय
नेटानो नाङासो एसे दिस्टार्ब खालाम गा नो दङ ओ ओम खोनाबायमोन एबाराव
हेलौ
औ हेलौ
एबार मोजां खोनाबाय दा ए आंनानो खोनायाखै नोंना खोनादोंबाबो
ओम आंनिखौ खोना हैदोंमोन नोंनाव?
दहाय खोनायाखै बांद्राय मोजाङै।
ए नै दानियाव ए दानिया आंनावबो खोनाफैयाखै नोंनिखौ
ए दा दा खोनायाखैसैलाय
नै आंनाव एसे थाबथाब थुथाबबाबो खोनालागासिनोमोन
खोनागासिनो ने नेेटानो जायालै आंनाव नै खोनागासिनो ने?
नेटालाय नेटालाय नांनानै दङमोन ओमफ्राय खालायनायमोन नै
नांथालायनाय ने
औ औ
ओमफ्रय माथो ओंखामखो ओमफ्राय
दा नै थास' आथिंजों दाउ ब्रयलारजोंसो संदों नोंसिनालाय बे ए गोथावानो होमबा
औ औ
उम
मैथा जाखांनानै आराम रेस' लागासिनो जां औ
ए गैया नै आंहा जाथ'वाखै दाबो
जिरायनानै दङ नै ओरैनो बिसनायाव
सेरना दं ने
औ औ
गाबोन सानजों नामा दसे
जायो थांजायो
औ हौरै बेरायनानै फैनिसै
ओरै बे रुनि खाराजों थांनानै लावथि थिं दसे बेरायहैनस औ औ
औ औ
औ बावबो थांजायो
औ
औ